हेलौ। हेलौ। खोनादोंना? हेलौ। खोनादों ना?
खोनादों।
अ मानि सोमोन्दै सावरायनो होनदों?
राय्लायजायो गासिबो।
आबादनि सोमोन्दै ना? आबादनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना हेलौ आंनिथिं मोजां खोनाफैयाखै दै
हेल
औ आंनिथिं मोजां खोनाफैायाखै बारा।
अ नोंसोरनिथिं मेसेङाव मा मा आबाद मावयो होनदों
मेसेङाव ना जोंथिंथ ओरैनो बांसिन दायो आथिखालाव जुखाम आबादखौ मावदों मावो एनिफ्राय सिगांहाय बिदिनो नैबे जोंनि साइडआवथ बारा गैया जोंनि एसे खाथि खालायाव मावो बिदिनो बानलु खास जोंनि खाथि खालायाव मावो जोंनि बे जायगाफ फोथारावथ इसेबां मेसेंनि आबाद मावजाया जोंना हाया बांसिनानो माइ आबादखौ मावो आरो जोंनियाव ओमफ्राय माइ आबादनि अनगायै जोंना मेसेंनि आबादाव सोरबा सोरबा बिदिनो बांद्राय बुरजाायै आबाद मावा बिदिनो नआव जानो थाखाय गायो थास स, बानलु बेफोरबायदिनो मेगं मैला फैयो बिदिनो लाइ लाफा बायदि बायदि।
ओरैनो हाल हालदैफोर गायो ना गाया?
हालदैफोरखौ एसेबां मावनाय जाया बयबो खायफा खायफा गोबां खम नुयो आरो जोंनियाव
औ
से नखरफ्रावाल मावो बिदिनो बिसोरबो बांद्राय बुरजा मावा जोंनियाव हाया एसेबां बिदि मेसेंनि आबाद मावजाया नालाय जाय जाय हायाव सोरानाबा सोरानाबा मावजायो बिसोरो मावनानै लायो बिदिनो हाइजें हालदै बिफोर गायो। जोंनिथि जों बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंसोरनिथिं मावजायो नामा?
जोंनिथिंथ ओरैनो बिदि फाननायनि थाखाय बानाया। मावनाय जाया ओरैनो नआव जानो थाखाय गायो आरो बिदिनो जोंथिंबो हालदै गायो हाइजेंफोर गायो आरो एसे नआव जानो थाखाय जोंनिथिं माने हा हाया दै हाबजोबो ना नालाय बिदिनो ओमफ्राय माने बांसिन माइखौनो गायनाय जायो।
औ आथिखालाव नोंसोरनि जुखाम आबाद मावनायखौ मावो ना मावा मानसिफोरा?
जोंथिंथ' जुखामखौ बेबायदि बांद्राय बुरजाखौथ' मावनाय नुवाखै आं ओरैनो जानो थाखाय गायो आरो माने।
अ
नोंसिनिथिं मावो नामा?
जोंथिं मावो दायो बुहुत मानसियानो जुखाम आबाद मावगासिनो जोंथिं मेसेङावहाय।
ओम
बे जुखाम आबादनि बेलायावबो जोंहा दा प्रब्लेम नुजाथिदों बिदिनो मानसिफ्रा गोबां गायसावबाय। बयबो ओमफ्राय एबेलेबेल जाबाय बुस्थ बुस्थुफ्रा बेनि थाखायनो दाम मोनलायै जादों आं सा सानदों माने फैगोन बोसोरावहाय मानसिफ्रा एसे खम गायगोन नामा देग्लाय दामखौनो मोनाखै आरो माने।
बेसेबांसो थांदों ओरैनो के जि नामा
औ के जि सिस्टेमै फानो केजियाव फन्द्र थाखा खरैल' मोनदों दायो सिगां समावहाय माने बिस थाखा बाइस थाखा फसिस थाखा गाहामसिम बिदि मोनोमोन आरो।
ओमफ्राय ओरै बे जुखामखौ माबायदि फानो जेनेबा गोथाङैनो हरोना नान माब्रै
जुखामखौ राजासिम बिफाङावनो दोननानै बिफांखौ दान सदानस' होयो बिनिफ्राय उनावहाय जुखामखौ जेब्ला बे आरो मोजाङै राजोबो बिफाङा थैनो सम लायो अब्ला फिथाइखौ खानानै बेखौ फनाय ना मा होनो आंबो मोजाङै मिथिया जिखुनु जाया जिरा आरो बेखौ जिखुनुजाया खानानै जमा खालामसिगोन इनिफ्राय मेचिन फैखायो अलरेडि गावनो मेचिनाव सोबानो जेरै बै माइ नाग्रा मेचिन दंना बेबायदिनो माइ नाग्रा मि सिन बायदिनो। बिदिनो दडाइरेक्ट गारसनना होयो मालाय फिथाइया गावनो बेगरा एक्सट्रा गबोगोन आरो बिदिनो बेखौ बेगरखौ बेगरखौ बेनि उनाव जोङो सान्दुङाव मोजाङै लामबावनांगौ माने गिसिबथाय बेफारिफ्रा लांनो नागिरा दाम होआ। बेखौ फुरा माने गोरानै स्रेम स्रेम जालायनाय फोराननांगौ आरो अब्लासो दाम मोनो अखाफोर हाबा बिराद प्रब्लेम जायो जुखामा मावनो आबाद मावनो थाखाय बै दिखांनाय समाव फिथाइ मोननाय समाव बिद बिनो ओमफ्राय कुन्टेल हिसाबै फानहर रो
कुन्तेलफ्राव ओरैनो बेसेबांसो थांङो?
के जि हिसाबै सानबा मोनसिगोन बे खौ केजियाव नों फन्द्र थाखाबा फन्द्रस बि बिस टाका करेबा नों दुइ हाजार मोनगोन कुन्टेलाव बेबायदि। जोंहाबो मावदोंमोन देग्लाय बारा बुरजा मावाखै जोंहा खोब ओ सारि बिगासो मावदोंमोन खोमा।
अ' ओरैनो गायनाया बेसेबांसो माबा थांनो जेनेबा
खरसाया दा बिगायाव दस हाजारसो थाङो आरो बिघायासो बेयाव दस हाजार जहा बिगाब्रि मावदोंमोन नालाय सल्लिस हाजारसो थांदों। बेबायदि खरस जायो। जुखामखौ मावोबा एसे बुरजा मोन मावनांगौ होबाना प्रफिटआ एसे मोजां थायो। माने नों खम मावना लाखो थायोब्ला - माने नोंङो प्रफिटआव बिगासेयाव दस हाजाराव दस हाजार लाब थाहैबाबो नों बिगानै बिगाथामाव बा त्रिस हाजारफोरल लाब थाहैगोन बा बिस हाजारफोरल लाब थाहैगोन ना बिदियाव नों माने खस्थनि फिथाइखौ मोना जायो। खस्थ' बिराद मोनोना बेयाव मावनायाव फारसेनिफ्राय दै सोनाय
औ
बिदिनो हासार होनाय मानाय हाग्रा दांनाय बेफोरबायदि आरो ओंखायनो मावोब्ला बुरजा मावनांगौ अब्लाना खस्थबाबो मोन खस्थब खस्थनिमाने नों फिथाइखौ मोनहैफिनो आरो।
ओरैनो मा मा मासाव मावनाय जायो बेखौ मेसेंआव मावो नामा मेसें समाव ना?
औ मिथिदों आंबो। बेखौ मोजाङै मिथिया मा समाव मावनाय जायो आं माने न'खरनि सुबुंसो मावदोंमोन नालाय आं गुबुनाव दंहोयोमोन आंखौ थाल खालाम ए खेल खालामनाय जायाखै आरो माने
औ
नोंसोरथिं मा मा आबाद मावो ओरैनो मेसेंआव।
ओरैनोथ' जोंथिं जोंनि जायगायाथ' बिदि मेसेंआव बांद्राय गायानो होनजायो ओरै दै गैथिं गायो माने मेसेङाव। हाइजेंफोरखौनो गायोखोमा हाइजें थास' हालदैफोरखौ गायो जानांगौ।
बांसिन न'आव जानो थाखाय गायनाय जायो आरोना
उ जोंथिं बिदि फाननायनि थाखाय गायलायलाया आरो।
अ माइ आबादखौथ' मावो खोमा नोंसोरथिं
माइखौलाय गायो औ म बिराद मावो मानसिफ्रानो
अ माइ आबाद मावनायनि बेलायाव नोङो गोदो नुनायनिफ्राय दायो मा सोलायनाय नुदों।
ओरैनोथ गोदो बांसिन माने नांगोल जों हालौनाय जायोमोन। ओमफ्राय बांद्राय गोदो हासारबो होआमोन माने
औ
ओमफ्राय दाथ' बिराद हासारबो होयो ओमफ्राय दा हालेवनायावथ' मोसौजों हालेवलानो होनजायो। नांगोल माबा ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालौवो। ए माइ हानायानो बिला खौ जेनोबा गोदो मानसियानो हायोमोन ओमफाय दा मेसिन ओंखारबाय जेनेबा खेबसेयावनो साफा जालांखानाय आरोखि माइ हानायजों लोगोसे।
औ।
मा होनो बेखौ मारा होनाय बायदि? माइ आल थालाङो आरोखि
औ। मोजाङानो माने समजों लोगोसे आपग्रेड जानांगौ नालाय मानसिफ्राबो खारफानो सै सोलोंनांसिगोन नोंनि बाय नोंनि हा हा खोनायाखै मोजां जोंनिथिंबो माइ आबादानो सोलियो बयबो माइ आबादखोनो मावो। दैज्लांङावथ बांसिन माइ आबाद बेखौनो मावजोबो रावबो नखरसेबो माइ गायालासे थाया जोंनिथिं मानि गासैबो बो माइ आबाद
अ ओरैनो माइ गायबा माजों गायो जेनेबा अखानि दैजोंना माब्रै?
अ गायनाय समाव सिगां समाव जोंनिया माने बान्दो थिखोनानै लाबोयोमोन आरोना बान्दो खोनानै दै लाबोयोमोन नाथाय दा बेफोर बान्दोफ्रा गैला।
ओ।
गावबा गाव नफ्रावनो सोरबा खायफा बायदिया मिसि बायनानै लाबाय दै सारग्रा मेसिन बेजों दैमाफोरनिफ्राय बान्दोफोरनिफ्राय दै सारनानै मावो आरो खायफा बायदिया अखाजोंबो मावो आरो। अखा गैयाबा मेचिन बाहायनांसिगोन आरो अखा मोनखाबा मोनखाबा मिसिन बाहेलाव गायो माने अखाखौनो आसा खालामना थानाय जायो आरो दा बांसिन
अ ओ नो मा मा माइ गायो जेनेबा?
माइखौथ' आंबो माइनि जादखो एसेबां मोजां मिथिजोबा रनजित दं नामा मोनसे बेखौ मावो ओमफ्राय माइ गुफुर ओमफ्राय बिदिनो माइब्रा माइ मावो खाय बेफोरबायदिया जोसाखौ गायो एसे एसे जानो थाखाय माइब्रा आरो जोसाफोरखौ खायफा खायफा एसे एसेल'गायो आरो माने जानो थाखाय गावबा गाव न'आव जानो थाखाय।
बेनिफ्राय बाखि बे माइ गुफुर आरो रन्जित। बेखौ बांसिन गायो आरो मानसिफ्रा। मा होनदों?
ए माइ गुफुरा माबायदि होनदां?
माइ गुफुरा माइआ एसे बे गुफुर-गुफुर जायो आरोना माइनि माबाया फिथाइया बेगरा। एसे गुफुर जायो ओमफ्राय औ। बे रनजित बायदिनो गिदिरफ्रा समान बेजोंनो एसे देरसिन जानो हागौ नामा माबानिफ्राय रनजित निख्रुइ। माइआ गुफुर आरो फि बिनि बेगरा।
आतसा
नोंसोरथिंबोथ' बेफोरखौनो गायो खोमा?
आं जोंथिं माइ गुफुरखौ आं खोना फेराखै खिन्थु ओहो गायो जानांगौ माने आं नआव बांद्राय थानाय जायाना
औ माने मोनसे समाव जोंथिं ओरैबायदि जादों सिगांहाय रनजित खो माय मावोमोन। आं जेब्ला उन्दैमोन रन्जित माइ खौ बांसिन मावनाय नुयोमोन बेनिफ्राय माइसालि माइखौबो गायोमोन मानसिफ्रा। नाथाय आग दाथ' रावखौबो रावनाव माने रावनावबो माइसालि माइ खोनो नुला आरो गायनायखोनो। माइसालि माइ गायनाय नु लाबो मोनसे समाव माइ गुफुरा फैबाय, बे माइ गुफुर फैनायनिफ्राय बयबो मानसियानो माने माइ गुफुरखौ मावदोंमोन आरो फिथाइयाबो मोजाङैनो थाय थायो बिनिफ्राय मारा होनाय समाव सिगांनाथ' मोसौजों होयोमोन नालाय। मारासन-मारा होनाय न अनै बे माइ गुफुरा बिराद थाब गायोमोन आरो माने गोरलैयैनो। बै बेलेक माइ फोरनिख्रुइ रन्जित बा माइसालि माइफोरनिख्रुइ थाबसिन गायोमोन आरो बे मारायाव। बिनि थाखायनो मानसिफ्रा बिराद माव हरोदोंमोन बे माइखौ।
उम
दा मोजांना खबरफ्रा?
औ खबराथ' मोजाङैनो दंथ'यो।
अ दे होमबा ना बिदिब्ला औ औ जागोन दे जागोन। दे।